औ नोंथां नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांजों दसे सम बर' हारिनिनो बिदिनो जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनना नोंथा?
औ औ सावरायजागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायलाय नोंथांमोननि जायगायाव मा रोखोमनि जानाय लोंनायखौ नुनो मोनो गोबाङै
औ जोंनि ओनसोलावथ' ओ जोङो जानाय बुङोब्ला गिबियावनो जोङो ओंखामा थाग्रोबाय बेनि अनगायैबो जोङो माखासे जानाय लोंनायफोरखौ जायो जेरै जोङो फास्ट फुड फोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो माखासे मैगं थाइगंफोर बिलाइफ्राय फिथाइनिफ्राय बेबायदिनो देन्था बेदर बेफोरबायदिनो गोबां जायो आरो
बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय जोङो खाथिंनाय मैगंफोरखौबो जायो बेबायदिनो फिथा सौराइ बेफोरखौबो जायो आरो आखायफोरखौ औ औ
आरो बिदिनो बुंनायसाय नोंथां
औ नोंथाङा मा मा ओंख्रि जान मोजां मोनो मा मा जामुं आदारफोरखौ जानानै मोजां मोनो दा जोबोर रायनो हागोन ना
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनिया जानाय बुङोब्लाथ' बिदिनो अनला खारै एबा जोङो ओ नारजिफोरखौ गोबां जानायखौ ओ नुयो आरो बेफोर जोबोद जानो गोथाव नालाय नोंथां औ बिदिनो अनला खारै बुङोब्लाथ' जोंनिया बेफोरो बै माइरंनिफ्रायनो बानायजानाय बेयो आदारा आरो जोङो बेखौ न'फोरावनो जेनेबा दिं दिंखि थाबाथाय दिंखि नाथाय जोङो थुबसिफोरावनो देनानै जों बेखौ बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेजों लोगोसे जोङो गोबां रोखोमनि जेनेबा अमा बेदरानो जा दाउ बेदरानो जा बैफोरखौबो होदलानानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो नारजि बे नारजिखौथ' जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय दङ बर' न'खरफोराव बिदिनो बेनि अनगायैबो न'खराव जानायनि अनगायैबो सोरबाबो जुदि रुंसारि जायोबाथाय अब्लाबो जों बेखौ जानायखौ नुनो मोनो माने होयो आरो बिदिनो नारजि अरगारनाय हिसाबै आरो बे नारजिखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो फाथोफोरनिफ्रायनो बानायनाय जायो फाथोखौनो जोङो जेब्ला ओ फोरानना दोनगोन अब्ला जोङो बेनो नारजि महर
खोनादों ना नोंथाङा